आ
औ नोंथां खोनादों
आं हरनायनि जाहोनानो जाबाय आ जोंनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै ओ नोंथांजों रायज्लायनो सानदोंमोन दा नोंथांनाव सम दङ ना?
औ रायज्लायजागोन नोंथां सम दं
आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथाङानो फोरमायग्रोदो
औ नोथां
औ
बिदिब्ला हा जोंनि ओ आबाद मावनायनि सायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा न'आवनो आबाद मावनानै जानो हायो जेरै जोङो ओ न'आवनो थानाय हायाव माखासे ओ दुब्लि बारियाव ओह एबा साखाथियावनो थानाय न' खाथियावनो थानाय हायाव ओ हाग्राफोर हाग्रा बंग्रा दङब्ला बेखौ सिखा खंखाय लानानै ओ हो हाग्राखौ बोस्रांनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बे हाग्राया रानोब्ला जों बेखौ सावना होनाय जायो बेखौ सावखांनायनि उनाव ओहो जोंहा ओ ओहो ट्रेक्टरजों नङाब्ला मोसौजों हालौनानै होनाय जायो ओ जेराव ओहो दानि जुगावथ' ट्रेक्टरासो बांसिन खौ नुनो मोनसै ट्रेक्टरजों हालौनायखौ बांसिन नुनो मोनसै ओहो दा बेखौ हालेवखांनायनि उनाव जोंहा ओहो मा मैगं गायनो गायनो हायो जेरै जोंहा दङ ओ आलु आबाद, फाथो आबाद फान्थाव आबाद बेफोरबायदि जोङो गायनो हायो आरो हा ओ बेनिफ्रायनो दङ जोंहा ओ बेनि अनगायैबो लाफा, फाथो ओ ओहो मैथा बेफोरबायदि जोङो फोनो हायो आरो बेनिफ्राय जोंहा गिबिसिन बुङोब्ला गिबि जोंनि गोनांथि महरै दङ जेराव ओहो जोंनिनो सानफ्रोमबोनि थाखाय जाग्रा आदार जेरै माइरं ओ बेखौ आबाद मावनो थाखाय जोंनो ओ दै गोनां दुब्लिनि गोनांथि जेराव जोङो ओहो बे दै गोनां दुब्लिखौ ओ
हालेवनानै ट्रेक्टरजों नङाबा मोसौजों ओ हालेवनानै मोनग्लि होनाय जायो आरो हाखौ
औ
जेराव जोंहा ओ थांनाय बोसोराव गायनानै मोननाय जे माइ फिथाइ बेखौ जोङो जोलै दोनखायो बे जोलैखौनो जोङो दैयाव सोमनानै गाजा बेरहोनाय जायो आरो बेखौ साननै नङाबा सानथाम सोमनानै गाजाब बेरहोनाय जायो बे गाजाब बेरोब्ला जोङो बै दुब्लि जे हालौनाय दै दै गोनां आहा दै गैयाब्ला जोङो ओ आहा बबेबा हा सिंनिफ्राय बोखोनानै नङाब्ला दंग' दंलानिफ्राय लाबोनानै जोङो बे बेखौ दै होनानै मोन हाखौ मोनग्लि होनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बै गाजा बेरनाय माइखौ जोङो बेहाय फोनानै होनाय जायो फोखांनायनि उनाव जोङो ओ बेराबो दुमनानै होनाय जायो सोरबा सोरबा खायफाया बेरा दुमा आरो। जों बेरा दुमनाय हिसाबै ओ जों जेब्ला मोसौ बोरमा दावमा दाउसा बेफोर हाब हाबनो हायिनि थाखाय बेरा दुनानै होनाय जायो आरो दा जोंहा बेखौ दुंखांनायनि उनाव बेयो जेब्ला एसे गोजौ जायो अब्ला ओ जोंहा हासारबो होनाय जायो जायखौ जों हाथाय बाजाराव मोनो रासायनारिक हासार बेफोरखौ जोङो सारना होनाय जायो जाहाथे ओ बे खोथियाया मोजाङै मोजां जौनो हायो। बेनिफ्राय जोङो बे खोथियाया जौवोब्ला बेखौ फुनानै मुथा मुथा खालामनाय जायो। बे मुथाखौ आरो जोंहा मुथा सेखौ जोङो ओ आखासे होननाय जायो। बेनिफ्राय दाइन मुथाखौ जोङो दांग्रिसे होननाय जायो आरो। बेनिफ्राय ओ जों बेखौ फुखांनायनि उनाव ओ जोंहा दुब्लि गुवार हालौवनानै लाखानाय जायो जेराव जों बे खोथियाखौनो गायहैफिनगोन आरो ओ जोंहा बै दुब्लिखौ फिनथाम हालौवनाय जायो। खायफा फिनब्रै हालेवो आरो बेजों लोगोसे बे हाग्रा बंग्राफोर एसे दङब्ला बेखौ जों साफा खालामनानै लाग्रोनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो बे खोथियाखौनो ओ गामिनिनो नङाब्ला एसे गोजाननि ओ जोङो आइजो माहारिफोरखौ ओ सावरि नङाब्ला खामला लिंनानै लाबोनानै बेखौ बे खोथियाखौ जोङो गायहोनाय जायो आरो बेनिफ्राय बे खोथियानिफ्रायनो गायनानै ओ बियो ओ गोजौ जायोब्ला जोंहा बेहायबो माखासे हासार सारनानै होयो। जेराव एम्फौ एनलाफ्रा दाउमा दाउसाफ्रा जानानै जोंनि आबादखौ खहा खालामनो हा हाया बेनि थाखाय जोङो रासायनिक हासार सारना होनाय बिनिफ्राय जोंहा बियो देरनानै फिथाइ थायोब्ला
फिथाइ थायनानै बियो अब्ला मोनो जेब्ला मोनो अब्ला जोङो बेखौ दुब्लिनिफ्राय हानानै लायनाय जायो। बेनिफ्राय हानानै लायनानै जोङो
औ
ओ न'आव लाबोनानै नङाब्ला दुब्लियावनो जोङो मारा होनाय जायो। जेराव जों मोसौजों नङाब्ला ट्रेक्टरजोंबो मारा होनो हायो। बांसिनानो दानि जुगाव ओ ट्रेक्टरजों एबा मेचिनफोरजों खामानि मावनायखौ नुनो मोनसै ओ जेराव जोंनि थाखाय ओ खम बिबाङावनो खमावनो ओ खम समावनो ओ थाब थाब मावनो हायो। आरो बिनि थाखाय दानि जुगाव बांसिनानो मेसिनजों मावनायखौ नुनो मोनसै। दा बेबायदि ओ मारा होनानै जोंहा ओ माइ गुथिजों आरो लोगोसे माइनि थाफानाय देन्थाजों जुदा जुदा खालामनानै जोंहा लानाय जायो बेनिफ्राय जोङो माइ गुथिखौ दोननो थाखाय बाख्रियाव दोननाय जायो जेराव जोंनि न'नि सानजाहा एबा बाथौनि खर'आव बाख्रि लुनानै बेयाव सोनानै दोननाय जायो आरो दा बेनोसै नोंथां दा नोंथांनो आं जाखिनि फोरमायनांगौ बेखौ फोरमायबाय दा नोंथाङाबो जोंनि आबाद मावनायनि सायाव फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो थाखाय आं नोंथांखौ खावलायबाय
औ नोंथां आबाद होनोब्ला जोंनि संसार जानायनि मोनसे गुबै आयदा जाय आबादजों जोङो जोंनि जिउखौहाय खुंलांनो हायो जेरै आबादफोर मावनानै जोंहा जोंनि जेरै फिसा फिसौ फोरोंनाय न'खर खुंनाय जि जोम बायनाय माखासे जाग्रा मुवा बेसादफोर बायनाय बेफोरनि गेजेराव जों गोबांथार आबादफोरखौ मावनानै बेफोरखौ फाननानै रां मोनोब्ला जों बिदियाव बाहायनो हायो बेबायदिनो जोंहा गोबांथार आबादफोर मावो बिनि गेजेराव जों माइ आबादखौनो गाहाय आबाद होननानै जों साननानै लानाय जायो जाय आबादा जोंनो गोबांथार बिथिङावनो जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै जेरै जोङो माइ आबाद मावनानै जोङो फाननानैबो जोङो रां आरजिनो हायो आरो माइनिफ्रायनो जोङो ओंखामखौ मोनजायो जिहेथु जों माइखौनो गाहायसिन आबाद होननानै साननाय लायो बेबायदिनो जोंहा दैज्लां आरो मेसें मेसेंनि गुबुन गुबुन आबादफोर दङ जेरै मेसें बोथोराव जोङो बेसर आबाद कफि आबाद दालि मथर सिबिं बैसोर आबादफोरखौ जोङो मेसें बोथोराव मावनाय मोनो जेरै देमसि गुजिथेल बैसोर आबाद फोरखौहाय जोङो मेसें बोथोराव मावो नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोंहा दैज्लां बोथोर फाथोनि आबाद होन्नानै बुङोब्ला जेरै माइनो गुबै आबाद हिसाबै थाबाय बेजों लोगोसे जोंहा फाथो आबाद मावो फाथोजों लोगोसे आरो जोंहा मावबावो थास' आबाद आरो बेजों लोगोसे मैथा जोगोनार खुमब्रा बेफोर मैगं हारिनि माखासे आबादफोरखौबो जोङो मावनाय जायो जायो दा आं नोंथांनो फाथो आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनोसै फाथो आबादा जाबाय फाथोआ जों बस्था हिसाबै जों फाथोखौ बाहायनाय जायो जेरै बे फाथो बिफांनिफ्राय मोननाय फाथो सेरनायाबो जोंनि थाखाय बाहायजाथाव मोनसे मुवा जेरै जों फाथो फोनो थाखाय मोनसे जायगा जों सायख'नानै लानांगौ जोङो फाथो आबादखौहाय फागुन सैथ्रआवहाय जोङो फोनाय जायो बेखायनो जों माइ गायग्रा दुब्लियावबो जों फाथोखौ फोनो हायो फाथो दानखांनायनि उनावहाय जोङो माइखौ गायहैनो हायो बे गाव गावनि बोथोर लायै बोथोर जोंहा फाथो दानखांनायनि उनाव जोंहा माइ गायनाय बोथोरा सौफैयो थिग बेबायदिनो जोङो फाथो खौ जों माइ गायग्रा दुब्लियावबो जों फोनो हायो आरो जोङो बेसर फोग्रा सिबिं फोग्रा गोरान हायावबो जों जों फाथोखौ फोनो हायो बेबायदिनो जोंहा फाथोखौ मोजां एवनानै लाग्रोनांगौ एवनाय समावथ' जोंहा गोदोनि दिनाव नांगाल जंगाल मोसौजोंनो जों एवनाय जायोमोन द आथिखाल समाव जोङो ट्रेक्टर जों जोङो एवनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जों एवनानै जोंनि जिखिनि फाथोनि बेगर जोलै बेखौ जों हाथाय बाजारफ्राव बायनानै एबा जोङो दोना दोननोबो हायो जोङो सिगांनि बोसोरफोराव खुबैनाय फाथो बेगरफोरखौहाय जों दोननोबो हायो फाथोआ मोननै रोखोमनि जायो। जेरै फाथो गोखा आरो फाथो गोखै बा फाथो गोदै फाथो गोखाखौहाय जोङो नारजि जानायाव जोङो बाहायनाय जायो फाथो गोदैखौहाय जोङो फाननायाव बाहायनाय जायो। जेरै फाथोखौ फोखांनायनि उनावहाय जोंहा एम्फौफोर जानो हायैनि माखासे मुलिफोर सारनाय जायो। आरो हासारफोरबो जों हासार गोबाङै जायगायाव हासार होयो हासार हिसाबै जोंहा गोबोरखिनि हासार मोसौनि हासारखौनो जों बांसिनै बाहायनाय नुनो मोनो खायफा खायफा जायगायाव जाय जायगायाव गोबोर हासार गैया बेफोर जायगायाव जोङो रासायनिक आजार बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो बेनि उनाव जोंहा फाथोआ जेब्ला ओ फोखाङो अब्ला जोङो ओ जेरै बेन्दों बेनला मोनफाबोना नोंथां। बेखौ जोङो मोजाङै साफा खालामनानै बा सिखाफोरजों एवनानै जिं जिंनिखौ जों एवनानै होनो गोनां जायो फाथोआव जुदि बेदों बेनला मामफबोबा बेखौ दान्नायाव आरो सुनायाव गोबां खस्थ' जायो बेनिखायनो जोङो फाथोखौ जौहो होहोलां जों आबाद खालामहोलां बिदिनो जोथोन लाहोलां लानांगौ आरो मोसौ बोरमा बेफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय जों बेरा होनांगौ जेरै
फाथोआ जौयै जौयै जौलाङो अब्ला जेब्ला दाननायनि सम जायो अब्ला जों बेखौ खामला हाजि- रा होनानै दानहोनाय जायो गोदोनि दिनावथ' दाहोनाफोर लानानै जों दानहोनाय जायोमोन। नाथाय आथिखाल समाव जों दाहोनाफोरखौबो मोनबांलिया जायनि थाखाय जोङो। खामला एबा हाजिरा हो थिग बेफोरनो जोंहा फाथो दाननायनि माखासे फाथो साननायनि माखासे सोदोबफोर दङ जेरै मुथा मुथानै बेफोरबायदि साननाय जायो फाथोखौ दानखांनायनि उनाव जोंहा बिनि बिलाइखौ सिरि गारो साननैसो जोंहा जाबनानै दोननांगौ। सिरिखांनायनि उनाव जोंहा फख्रि बा बिलोआव जों बेखौ लांनानै सोमहैनाय जायो। सोमखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो फसिस थ्रिस दिननि गेजेराव बे फाथोआ मोनो मोनोब्ला आरो फिन खेबसेबाव जोङो फाथो फुनायनि फाथो दुरुं आरो फथिनाखौ जों आलदा आलदा खालामनो थाखाय जोंहा हाजिरा एबा खामला होबावनो गोनां जायो।
औ नोंथां।
खामानि मावनाय बेहायथ' जोंहा गोबां
मोजाङै
बेरा होनाय बेरा होनायावो बाहायनाय जायो बेबायदिनो फाथो सेरनाखौ जोङो बाहायनाय जायो नोंथाङा बेखौ फाननानै जोंहा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। बेबायदिनो जोङो आबाद मावनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हायो नोंथां। बिदिब्ला जोंनि सावरायनायनि समावबो जोंनि दिनैनि सावरायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।
साबायखर दे।